हेलौ।
औ हेलौ।
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां औ।
अ आतसा। नोंथाङा एसे फ्रिबा आं दसे समनि थाखाय रायलायनो सानो आरो।
अ रायलायजागोन नोंथां औ। आङो दायो फ्रियानो दंथयो दसे सम आङो नोंथां नै दासो एसे खामानि मावनानै। जिरायना दंथ'यो।
औ आतसा माने
नाय ओखाम फोरथ' जाखांबाय।
ओंखामफोराथ' जानानै दङ आं जाना।
बाखि खबरफोरा थिगानो ना नोंथां?
औ थिगानो थिगानो माने बहुत बरिया सलिगासिनो दं आरो।
औ-औ।
ओ आं नोंथांजों माने आतसा आ जाथ'वाखै ना? आतचा आं माने आङो दसे स सम होनो हागोन नामा नोङो नोंहा?
हायो औ हायो नोंथां हायो
आतचा हागोनबा माने आं मोनसे सोमोन्दोनि सायावसो रालायनो सानो आं
अ ओ मा आयदा मोन बे नोंथां
औ औ आङो माने बे आयदायानो जाहैबाय जिब जुनाद। जिब जुनारनि जों बोरै रैखा खालायनो हागोन बा बिसोरखौ जों बोरै आपदालाव दोननो हागोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे ओ सावरायनो सानदों आंनि गोसोआ
ओ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां नों बुंनाया दान
औ औ उम एसे फोरमायनानै होबानो थ' जाबाय आंना
औ दानि नोंथांआ जे बुंबाय जिब जुनार होनानै दायो जोंनि ओ दावगालांबाय थानाय ओ बुहुमाव बा ओ मदेर्न जुगाव होननाय थांबाय जिब जुनारफोरखौ ओ खमनिफ्राय खम नुलांगासिनो दं माने बुङोब्ला ओ जिब जुनारफ्रा खमिलांगासिनो दं जिब ओ बिसिनि संखियाफोरा जोङो गोदो ओ मेनल्ला ओ-ओ थाइगार नुनो मोनोमोन। बा मोसा नुनो मोनोमोन जों
औ-औ-औ बेबो बे औ सिगांथ ओरै बेफोरबायदि माने ओ सिगां-सिगांनि जुगाव माने बेफोर जुनारफोराथ' मेरलामोन माने। जायगा लायै जायगा माने नुनो मोनोमोन आरो दा बे संखिया खमायलांबाय आरो माने बे टाइगार बा बे माबा ओ सिंह बा बे मोसा बिनि बिनिल' नङा माने बेलेग गोबां-गोबां जुनादफ्राबो एसे खम जाबाय बा गोमानो लांबाय आरो
औ औ दा जोङो माबोरै बे सिंह खौ जोङो बा ओ थाइगारखौ जोङो माबोरै ओ रैखा खालामनो हागोन बा जोङो बिसिनि जोलैखौ ओ माबोरै सेफ बा ओ मोजाङै आ हटालाव लाबोनानै दोननो हागोन जोङो बेखौ एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ आंबो मानि बुहुत ओ मिथिनो लुबोयोमोन बेफोरखौ जों एसे सावराय लायनायनि गेजेरजोंसो मिथियोना
औ दायो मोसाफोरखौनो जोङो हाय ओ नुनोनो थांला उम बुङोब्ला खमायलां जोबबाय थैलां जोबबाय ओ मा मानोना ओ बिदिनो मोसाबा टाइगारफोरा उम जाग्रा फोरानो माने बिसिनि आदारफोरानो गोमालांजोबबाय ओ माने खमलां जालांजोबबाय। बा बिसिनि थाग्रा न'आनो गैला बिदि जाजोबबाय। उम इसोर थ' हाग्रा बंग्रा खना खनला एयावसो थायो नालाय माने गुवार जायगाबो नांगौ आरो ओ बिदि जाय गा दानि जुगाव मोननोनो थांला माने। ओ सोबथिंबो बिदिनो बिल्डिं जाजोब्बाय बा फेक्ट'रि जाजोब्बाय बा लामा सामा जाजोब्बाय। ओंखायनो जायगाखौनो मोनला इसोरो गावसो नि ओ न' बादि न औ औ औ न' बासायनो मानो जाग्रा लोंग्राया खमि लांजोब्बाय। हाग्रा बंग्राबो बारा गैला दानस्रांजोबबाय मानसिफोरा न' लुजोबबाय मा लुजोबबाय। आरो बिदिनो गोबां माने बोथोरनिबो एसे माने भहुदानो उम माबा दं ओ इमपेक्ट बा खारन दं बोथोरजोंबो ओ बे टाइगार सोरबा मोसानि संखिया खमायलांनाया।
औ माने आं बेखौनो होनो सानदों जे माने लेख मोसा होननाया माने बेनो थाखाय थानो जायगायै थाखाय आं मिथिनायाव आरो हेल' खोनादों?
औ नोंथां।
म बे मोसा थानो जायगा माने गुवार जायगा नांगौ हाजो हाला जेरावनोखि बे बेनो थाखाय आदार आदार होनोना जाग्रा माने मोसायाथ' नों ओ गांसो जाया। मावजि जिखुनु माने माने गावनि आदार थाखा
औ
दा बे बेखौ मोननो नाङा बेयो मोनसे माने ओ खुला जायगा नांगौ बा खुला जायगा बे हाजो जायगा दंफां लाइफां दा बेखौ जों मा होनो हाग्रा हाग्रा बारि बिदि जायगा नांगौ मानोना बेनो थानो एसे सुबिदा नांगौबा गावनो आदार नागिरनो थाखाय सुबिदा नांगौ
औ औ जायगा बा हम हम
औ जायगा दा बे जोब जोबनायनि जाहोना मोनसे जाहोन दंङ माने जोङो हाग्रा सिफायबाय बा दंफां लाइफां दाननानै बे हाजो हालाखौ जों साफा खालामनानै दा बे जुनारा थानो जायगा मोना बा ओमफाय गुबुन मानसिफोरा माने बेखौ माने गावथारो बा बुथारो बेनि मा बे बे ओ मोदोमनि थाखाय बे बेखौ लानो थाखाय बेखौ सिखार खालायो माने
औ औ औ
बेनि थाखाय माने बहुत संखिया खमायलांबाय आरो
औ-औ दा नोंथां जोङो बेखौ मोसाफोरखौ बासायनोथ' जोङो एसे मोनसे मोननै आयदा बाहायजायोना नोंथां?
औ-औ बाहाय जायो।
औ दा मोनसे मोननै आयदानि सायाव सावराय जासिगोन बे आ माने आंङो मोनसे मोननै आयदा बुंनो सानदों आरो जोङो माबोरै टाइगारखौ प्रिजार्भ एबा बासायनो हायो बिसोरनि जोलैखौ बारायहोनो हायो मानो हायो ओ बिदिनो सेफ जायगायाव माबोरै दोननो हागोन जों टाइगार खौ बा मोसाखौ बिदिनो आयदायाव ओम जोङोथ' ओम इदिनो नोंथाङा बुंखाबाय जोङो हाग्रा बंग्रा आरा हाजो हाला साफा जोब्बाय दांनस्रां जोब्बाय न'लुजोबबाय मा लुजोबबाय दा बिसोना थानोनो जायगा गैला जाहैबायना जोङो दायो मोन मोनसे जायगा गुवार नायनानै बा हाग्रा बंग्रा जेराव बांसिन दं बुरजा दं बेफोराव जोङो बिदिनो आ स्टेट स्टेट जुबा बिदिनो फरेस्ट एनिमेल प्रिजारभिं फरेस्ट थाग्रा न' गोदान होननानै जोङो बानायनो हायो बा खालामना दोननो हायो औ
बेफोरखौ ओमफाय जोङो ओ बानायना दोननानै बा सरखारा बनायना दोननानै बा बिसिनि जोलैफोरा एरगोन आरो बेयाव हाग्रा बंग्रा थागोन जाग्रा औ-औ नोंथां।
दाथ' बे नोंथाङा होननाया थिगानो खिन्थु जोङो माने दाबो दङ दंनायालाय होनबाबो माने होनबा बे बुस्थुखौ रैखा खालायनो हायाखै
औ-औ नोंथां सैथो।
मानो होनबा बेखौ बेखौ नागिरग्रा बेखौ बुथारनो नागिरग्रा बा सिखार खालायग्राफोरा बुहुद गोबां जाबाय माने। बेखौ माने नुबानो जै ओ बुथारगोन मागोन बिदि खालायो माने बे जुनारखौ मानोना बेसेन गोसा बिनि बिनि मइल'आ माने बुहुत बेसेन गोसा बेनि थाखाय मानसिफोरा बेखौ माने सिखार खालायो आरो
औ दा नोंथां जोङो जेसे नोंथाङा होनबाय दायो सिखार खालामो दा बिनि सोमोन्दैबो जोङो ओ माबा ओ नियम बा आयदा बाहायजायो। उम जेरै जाय सिखार खालामनानै हमजायो बेखौ जोङो ओ फाइन लानो हायो। ओ रांनि फाइन लानो हायो। बा बिसोरखौ जोङो जेलावहाय बोसोरबा बा सय बोसोरनि थाखाय जोबनानै दोननायनि नियम बानायजायो। बा आयदा बाहायजायो होमबासो जाहाथे बिसोर खौ नुनानै बेलेगफोराबो सिखाराव सिखार खालामैनि थाखाय आरो।
औ। नंगौ नंगौ बे खोथाया आंथ' बे ओ सिंह बा बे मा होनोमोनलाय? बे जुनाराल' नङा माने बेलेग बेलेग मैदेर माने मै होन बा बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जुनाद दङ। जिथु जिहेनेखि जोङो बासायनांगौ। बा उननि जोलैनि थाखाय दोननांगौ आरो बे
औ औ।
बेल' नङा जे मैदेरखौ औ औ औ बे माने बेसेन गोसा जुनादफोर दंना बेफोरखौ माने जों रैखा खालामनो नाजानांगौ आरो।
औ औ। जाहाथे जों मानसिफोरनि उन जोलैफोराबो जाहाथे ओ बे जिब जुनारफोरखौ। गावनि मेगनजों नुनो हानाय जानो हानायनि थाखाय जोङो बासायना दोननांगौना नों
बासायनानै दोनांगौ औ दा बे जोंनि थाखाय मोजां जे इदि इदि जुनार थानाया नायनोबो समायना जायो माने नुनोबो मोजां माने सब जुनारजों थाबाथ' बुहुद समायना जायोना।
औ जायो नोंथां ओ
माने जोङो हमना ला मैदेरखौ मैदेर बेनाबो संखिया खम जाबाय माने जों गुबुन गुबुन स्टेट लाखिनांगौ माने बासायनो थाखाय जिब जुनारखौ। बेखौनो होनो सानदों माने।
औ नोंथां। दा नोंथांनि बाथ्रा। फोरजों आङो गोबां सोलोंथि लानो मोनबाय दायो नोंथाङा बे माबोरै माबोरै रैखा खालामनांगौ मानांगौ ओ बिदि फोरमायना होबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। गोजोननायबो मोनबायदों मोनबाय आं।
ओ माने आंबो रायलायनायनो मोननानै गोजोननाय गोजोनबाय माने। आंबो बेबायदि सुबिदाफोरखौ नोंबो जे गोसोआव बिदि सुबिदा दङ माने बनायनो हायो बिदि